नोंथां?
मा खालामामदो?
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेलौ
हेलौ नोंथां?
खोनागोनना खोनायाखै जाखो।
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेलौ हेलौ नोंथां। नोंथांनिसिम आंनि माथायाव मोनहैगोन ना मोनहैयाखै?
खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ हेल' हेल' हेलौ नोंथां हेलौ
अ खोनाबाय नोंथां।
खोनादों नोंथांनि मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां दाथ' मोना सम जाबायनालाय दं ओरैनो।
जाखांबाय नामा?
जानायाथ जाखांबायमोन नोंथां नोंथांमोनहालाय।
जाखांबायमोन नोंथां जाखांनायालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोनबा?
जोंना खुसिया आलु नेरसिंसोमोन नोंथां। औ नोंथांमोन नालाय।
जोंना जारि। बेनिफ्राय लकेल दावउमोन बिदै फुदुंदोंमोन आरो ना माने।
अ नोंथांमोना होमबा गोथावनोथ।
गोथावआलाय गोथावमोन। नोंथांमोनाबो एसे गोथावआनो।
होमबा नोंथांङा बे जारिजों दाउ माबोरै बिदै फुदुंङो इनि बागै। बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां दा हागोन।
अ दे होमबा नोंथां एसे फोर- फोरमायना होनायसाय।
दे होमबा नोंथांङा खोनासंदो आरोना आं फोरमायनोसोय।
अ नोंथांनि आवाजखौ एसे लासै खोनादोंमोन खोनानाया।
अ होमबा नोंथां खोनादों।
औ औ दा एसे मोजां खोनाबाय।
खोनासंलांदो आं फोरमायनोसै। औ। मा होनो फास्टावनो जारिखौ खाग्रोना लादो आरो ना।
औ औ।
जारिखौ खाग्रोना लानानै। बेखौ सुदो सुनानै। दा माबा बानलु। बानलु फिसा बोरदोन ना मा होनो बेखौ।
औ औ।
बानलु बोरदोन बेनिफ्राय बिदिनो नोंङो बरि मुलि। फोर बिदि होजायो आरो ना ओमफाय।
अ।
दाउ दाउखौथ बुथारखाबाय बुथारनानै गोदाबाय गोदाबाय गोदानानानै। ओमफ्राय। माने गोबाव संबानो जायो जानायालाय।
औ। औ औ औ।
फस्ला होबाय आरो ना।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो गोबाव संनानै बिदै फुदुंबाय बिदिनो जायो आरोना नोंथां।
औ। होमबा नोंथाङा बे ओंख्रिखौ जानो जोबोद मोजांमोनो नामा।
औ नोंथां जानोलाय जोबोद मोजां मोनो आरोना। माने लोमजानाय साजानाय खारो होननानै मोनथिनाय मोनो आरोना।
अ नंगौ नामा नोंथां। अ।
ओमफ्राय नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंनो सानदोंमोन।
औ जागोन दे नोंथां दे।
फोरमायनो हागोन नामा।
मा बाथ्रामोन नोंथां।
बाथ्रायाथ बिदिनो आरोना। दाखालि बावै स्कुलाव माबा। मोनसे प्रजेक्ट लिरनो हरदोंमोन आरोना।
अ
गोदो गोदो गोदाय सुबुंफोरा बोरै थांनानै थायोमोन बिदि आरोना फोरमायनो हागोन नामा
गोदो गोदाय होनोबाथ' नोंथां गोदो गोदायनि समाथ'‌ जोबोद आलादामोन मानो होनोबा गोदो गोदायनि समावहाय फरायसालि होननाय गैयामोन बिनि थाखायनो माने गोदोनि समा जोबोद आलादामोन आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय गोदोनि थानाय जानाय होनोबाथ' गोदोनि मानसिफोरा गासिबो गावबा गाव आबाद मावनानैनो जायो मोन बिनिफ्राय अबेबाफोर सोलों सोलोंनायाथ' बिदि फरायसालि गैयामोन नालाय दानि जुगनि बायदि गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो गामिनि गोरायुंफोरा दंफां सायायाव जिरायनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिदिनो फोरोङोमोन आरोना नोंथां
अ बिदिमोन आरोना नोंथां
दायै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो दं नामा
मोनथिबावनोयाथ' आं माबा मा होनो जोंहा आबाद मावनो नागिरदोंमोन आरोना
मा आबाद मावनो सानदोंमोन नोंथांलाहा
माइ आबाद मावनो सानदोंमोन आरोना आरो बेयाव मा मा माइफोर गायबा बांसिन साबसिन हामसिन माइ मोननो हागोन बिदिमोन आरोना नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हानायाथ' आं बारा इसिबां मिथिया नोंथां बिदि माइ गायनायफोरखौ मानो होनोबा जों निया माने जोंनि न' न'आव बे माइ गाया माने नोंथां होमबाबो आं जाखिनि गुबुननि माइ गायनायफोरखौ नुदों बेनि बागै एसे फोरमायना होनोसै आरो नोंथां
अ
मा होनो माने गुबुनफोरावथ' जों गुबुननिखौ नायोबा बांसिन बावा माइ जोसा माइब्रा बिदिनो रन्जित बेफोरदिखौ नुनो मोनो आरो बावा माइफोरखौ
अ नंगौ नामा नोंथां
औ
बेनिफ्राय मा माइ आ गायबाथाय माने बांसिन ओंखारो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
बांसिन ओंखारनायाथ' बावा माइ आसु माइ बेफोरखौ बांसिन खो नायो नोंथां
अ
मानो होनोबा बिसोर बिसोरनि थाखाय बारा इसिबां हासारफोरबो नांलाया होननानै खोनानो मोननाय जादों आरोना आं माने
अ इदि आरोना नोंथां
होमा नोंथांलाहा मा मा गायमा मा माइ गायनो नागिरदों?
सिला फोथार ना मा होनोथाय
औ
सिला फोथार गायनो ओमफ्राय रनजितजों सिला बोथोरजों गायनो होननाय खोनादों माने दैला फोथार माइआ आगोथिया मोनो जाहैदोंनो आरो ना नोंथां बे माइखौ गायनो नागिरदों आरो माने रन्जित बिदिखौ बिदिया माने थाब मोना आरोना सिला फोथार माइआ माने थाब
अ बिदिसो होम्बा ना नोंथां अ ओमफ्राय नोंथाङा दा जेनेबा न'आवथ' माइ गायदों नालाय न'आव माइ गायनायखौ नोंथाङानो एवदोंना गुबुन खौ एवहोदों?
जों आंथ' एवनाया एवाखैमोन जोंहा माने फादार-फादारा एवदों आरोना आरो माबाजों फासाव टेक्टर सोदोंमोन टेक्टर सोनानै माने बे बेखौ हाखौ हाग्राखौ फेसेवनानै नांगोलजों एवनानै गायदों आरोना नोंथां
अ होम्बा नोंथाङा हालेवाखै आरो ना माने
औ नोंथां हालेवनाय जायाखै
अ ओमफ्राय नोंथाङा माइ गायनो रोंङो ना रोंङा?
माइखौलाय रोंङो गायनो नोंथां
नोंथाङा सानसेयाव बेसेसो बुरजा गायनो हायोबायदि?
सानसेयावलाय गायबालाय नोंथां बिदिनो दब्लाइब्रै दब्लाइबासो हागोन खोमा दां माने औ नोंथां माने आंङो माने बारा न'आव थानाय जायाना बेलेगाव थाहैनाय जायो।
अ
बारा माबा खामनाय जायाथ'ना
होमबा नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावो नामा?
मावनायाथ' मावा नोंथां सोलोंथाइ लाबाय थायो।
अ होमबा नोंथाङा दा सासे फरायसा आरोना अ
नोंथाङालाय दासान्दि मा मावगासिनो दं?
आंथ' नै ओरैनो न'आवनो जि फिसा फिलौ खामानिफोरखौ खौ मावबाय दङ ओमफ्राय गुबुनाव सोरनावबा खामानिफोर मोनबा बेफोराव मावो आरोना नोंथां
अ बिदि आरोना नोंथां
औ
नोंथाङा माबा फरायनायफोरखौ दोनथ'खोना आवगायगासिनो दं?
दोनथ'नायाथ' दोनथखै नोंथां मानो होनोबा दाथ' नै दा मा होनो दा माइ गायफुनाय सिजोन नालाय दा माने बांद्रायसिबां बे माबायाव गैथ'वा आरोना नोंथां मानो होनोबा दा माइ गायनाय सोलिफुगासिनो दङ। गासिबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' बेनि थाखायनो सोलोंथायाव दा माने इसे दोरोद थ'ना दं आरो सोलोंथाया
अ नंगौना
औ।
दे होमब ना नोंथां दोनथ'नोसै खोमादां। दोनथ'सै खोमा दां इउन आव लोगो मोनफिनगोन।
नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनो सानदोंमोन आंङो।
अ सोंनो हागोन दे नोंथां दे।
नोंथांमोनिखै माखौ बांसिन खेथि मावो इदि
जोंनिखिजायथ' खेथि मावनाया गोरान खेथिबो दं गोरान खेथिखौबो मावो मावनाया ओमफाय बांसिन माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना। ओमफाय जों जोंनियाथ' गोरान खेथि बां गो गेरां खेथिखौनो बांसिन मावो होनजायो आरोना बिदिनो सिबिं फोनाय ओमफाय बेसर बेनिफाय बिदिनो बायदि बायदि मावो आरोना नोंथां।
अ दे होमबा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो।
औ नोंथां।
औ दे होमबा ना नोंथां।
औ औ इउनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।